हेलौ
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
अ दे बिदिब्ला जोङो दिनै ओ साम'जों सबाय ओंख्रिखौ बोरै सङो बिनि सायाव रायलायनि
जागोन दे
अ बिदिब्ला साम'जों सबाइ बे बोरै सङो नोंथाङा? बुंनो हागोन ना?
औ हागोन। जों जोङो साम' आरो सबाय संनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो साम'नि गोनांथि जायो। आरो बे साम' खौ जोङो दैसा नङाब्ला बहाबा बिलोफोरनिफ्राय जोङो खनखांनानै लाबोनाय जायो। खनखांना लाबोनायनि उनाव बे साम' बेनिफ्राय हाब्रुफोर जोङो गोजान बोखानो थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो हरसेबफ्राम आरो हरसे फ्राम सोमना दोननायनि उनाव जोङो अखानायनायो बेखौ बिनि दा माब दा थाकोनखो गारनानै बेनि बेखौ दानस'नाय दानस'नानै मोजाङै सुनाय सुखांनायनि उनाव आरो बेनिफ्राय जाहाथे दे‌ माफो खारो बेनि थाखाय ओमफाय जोङो सोमनानै दोनलावनाय जायो। बेनि उनाव मा होनोमोनलाय जोङो सबाइ बेखौबो जोङो सोमना हुखावखानायबा जोङो सोमनानै दोननाय जायो। आरो जुदि फुखावखानाय नङाबा बा जोङो एवनानै माबाजों हुख्रेमनो गोनां जायो बेबायदिनो जोंङो मा हा सबाय जोङो खारै नानैै रुनानै लानाय जायो। रुना लाखांनायनि उनाव हो मा होनोमोनलाय साम'खौ जों साम'खौबो खारै माहाय होनानै एसे होनानै एवख्रेबनानै लानाय जायो। एवख्रो खावनायनि उनाव जो जोङो बेयावओ जि था फानलु सामब्राम मस्ला मस्लि जि होनो गोनां जायो। बेफोरफोरखौ जोङो रेडि खालामनानै लानाय जायो। आरो बेफोर गासैबो रेडि जानायनि उनाव जोङो साम'खौ संनो लायो आरो साम'खौ जोङो सेरना लाख खांनायनि उनाव एसे खोबनाय दोननो जि मिनिटसो खोब ना दोननायनि उनाव जोङो रुनानै लानाय सबायखौ जोङो होनाय जायो आरो बेबायदिनो थामजि मिनिटसो मोजां मोन होनाय। होनायनि उनाव मोनसे बे सबाय आरो साम' ओंख्रिया जायो आरो आरो बे साम' साम' आरो सबाय ओंख्रिखौ गोथावसिन खालामनो थाखाय गंगार दुन्दिया नङाबा मिथिंगानि बेबायदि बिदिनो बिलाइ गोथांफोर होनानै संनाय जायो आरो।
अ जानो गोथाव जायोना बिदि खालामब्ला।
औ औ बिदि खालामबा गोथाव जायो आरो जानो मा होनोमोनलाय बर'फोरनियाव मोनसे फोथायनाय दोङो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो माने साम' आरो सबाइ ओंख्रियाव गंगार दुन्दिया होयोब्ला गोथावसिन जायो होननानै फोथायो आरो।
औ औ औ
औ आरो बे साम'खौ दानि जुगाव मोननाया एसे गोब्राब जाबाय आरो
औ बे साम'खौ जों बायनानै बो मोनसै खोमा ना?
बायनानै साम'खौ औ औ बायनानै जानो हायो नाथाय जानलालामा गोबां जायगायावनो बे साम'नि गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ औ हाथाय बाजारावबो मोनसै ना बे साम'खौ दायो जों बायनानै जानो
औ औ मोनो मोननो हायो। उम नोंथाङाबो बे सायाव माबाफोर बुंगोन नामा खोनथानो हागोन नामा आंनो साम' ओंख्रि संनायनि सायाव आंनिस्रय जानांगौ नोंथाङा साबसिन रोंगौ।
ओ नोंथां संनाय बायदिनो सङो साम'खौथ' ओ दायो आं बुंनो थाङोब्ला। साम'आ आथिखालाव गोबां बेसेन गोसाबो जाबाय आं माने बाजारफ्राव इदिनो खोनानो मोनदों। साम'नि दामा सेरसेयावनो पन्सास थाखा सल्लिस थाखा बेफोरबायदि ओ सबाय फोराबो दाम बिदिनो जोङो। सबायजों साम'या जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल जानाय आरो ना।
उम
साम' सबाय बुङोब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनो आरो जानोबो मोजां मोनो।
औ औ नोंगौ।
उम दायो नोंथाङा साम' ओंख्रिनि बागै माबाफोर बुंबावनो सानो नामा?
साम' ओंख्रिनि बागै साम' ओंख्रिया माने बे ओंख्रि बां गु गुबुन गुबुन हारिफोरा माने संनानै जानो रोङा आरो बेबायदिहै। बर' हारिनि अनगायै माने गुबुन हारिया बे ओंख्रि खो बारा जानायखौ जोङो नुनो मोना आरो।
औ औ
औ नोंथांनि बायदिब्ला औ औ बर' माहारिनियाव बे ओंख्रिखौ बांसिन सोलिनायखो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनायखौ नुनो मोनदों आरो।
उम उम जों साम'फोरखौ ओरैनो फख्रि दैफ्रावसो मोनो ओमफाय बिदिनो बिलो बिलोफ्रावबो मोननाय जायो आरो ना?
औ औ बिलोफ्रावबो मोनो एफोरखौ। बांसिन हायेन जायगाफोराव बेफोरखो बांसिन बिदि मोननो हायो आरो।
बेखौ जोङो बायनाबो जानो हायो आरो बिदिनो नयाव जानो थाखायबो एसे एनै फोनानै जों दिहुननानै लानो हायो आरो ना?
औ औ आबादनि आबाद मावनायनि गेजेरजों।
उम उम ओमफायो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन?
नोंथाङा नोंथाङानो बुंदो दे।
नोंथाङानो‌ बुंदो दे।
आं आरो मा बुंबावनो सबाय इं ख्रि संनायनि बागै थ जों सावरायखाबायानो
अ इनिफ्राय सबाइ ओंख्रियावहाय जों जेनेबा मा मा होनाय जादेरो माबाफोर मैगंफोर होदेरबावनो हायो नामा सबायाइजों साम' ओंख्रि संनायाव??
साम'जों सबाय ओंख्रि संनायावथ जोङो बेबायदि ओंख्रि होदेरनाय जोङो नुनो मोना आरो। माने जानाय जाया आरो बेबायदि होदेर जोङो सबाइ सबाइ आरो साम' ओंख्रि जानो थाखाय जोंनो खारैआ गोनां थार आरो बे खारै - खो बर' फोरा माने साम' आरो सबाइ ओंख्रि संनायाव बर'फोरा सदा खारैखौ बाहायनाय जाया आरो बेनि थाखाय न'आवनो बानायनाय लकेल खारै बानायनाय जायो आरो आरो बेै लकेल खारै खो बर'फोरा थालिद फस्ला नङाबा सिबि माबा बेसर साबा
औ औ सबाइ सबाइ माबाजोंबो जायोना हानि सबाइ
औ बे हानि सबाइजोंबो जायो ओमफ्राय नारेकल नारेकल बि फोरा बे नारेकल फिथाइनि फोरा बेबो जायो आरो बे खोब मा होनोमोनलाय जेनेबा थालिर फस्ला
औ औ मोनथिबाय
थालेदनि बेदद बेखौ बर'फोरा जावखां बेदरबा जावखांगोन आरो दंफांबा दानना लाबोनानै बेखौ फिसा फिसा खालामनानै फोराननानै दोनग्रोनाय जायो आरो
उम उम
थांनायनि उनाव बेखो गोरान जेब्ला बेयो रानगोन अब्ला बेखो साफा जायगायाव मोनसे लानानै लिरस्रो हाब्रुफोरजों साफा लिरस्रोना लानानै बे माबाखो गोरान राननाय थालिरनि माबा खो सावनाय जायो आरो सावनानै जेब्ला बेयो हाथ' फ्ला जागोन आरो बे हाथु फ्लाखौ जमा खालामनानै दै एसे एसे होनानै नानाय जायो नानाने बे खो लदा लदा खामनानै फोरानो आरो आरो बे जेब्ला मोजां रानगोन अब्ला बेखो थिनानै दोननाय जायो आरो जेब्लानो गोनां जायो बेखो नारेंखल थावख्राफोराव नारेंखल थख्राफोराव बेजें नारेंखल औ बेखौ अ दै होनानै फसरनाय जायो। सोरबा सोरबा फसर खानानै बथलफोराव सोनानै दोनो। आरो सोरबा सोरबा नां गौ समाव सरनानै लायो आरो। बेबायदिनो थालिर फस्लानि खारैआ जायो आरो बेबायदिनो नारेंखलबो बिदिनो नारेंखल बिगुरनि आबो एखे प्रसेस आनो नालेंखर बि गुर ओम गोरान फोराननायनि उनाव बेखौबो बेबायदिनो एखे खालामनानै बानायनाय जायो आरो। औ
साम' साम'जों सबायाइ ओंख्रियाव बिदिनो बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बायदि देनानै बानलु ज्रोम जानो गोथाव जायो नामा?
औ औ बानलु ज्रोम होयोबा गोथावसिन जानायखौ जोङो मोननो हायो। आरो सामब्राम बानलु बेफोरथ' गोनांथियानोखा
औ आरो बेनि सोलाय माबाफोर मस्ला मस्लि बि होदारनाय जाबावगौ नामा
बेनि सोलायैथ' जों गंगार दुन्दियाखौनो जोङो गाहायै जोङो मख'नो हायो।
औ
गंगार दुन्दियाखौ जों गाहाय मख'नो हायो बेनि अनगायैबो जेरै दुन्दिया मस्ला बेफोरखौ बाहायनाय जायो। ओमफाय आरो सामब्राम बिलाइ हाइजें बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो आरो। बै मा रासायनारि बै माबा बेदरनि मस्ला बे बेफोरखौ होनाय जाया बेफोरनिफ्राय गोजानाव दोननानै संनाय जायो आरो
उम
औ नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बे आंनि अनगायै जानांगौ नोंथाङा बांसिन रोंगौ।
आंनि मोनदांनायाव नोंथाङा जा बुंदों बेनो एखेयानो जाखायो
औ
नोंथाङा जा जा बुंलांदों बिदिनो संखायो। सबाय साम ओंख्रिखौ।
अ औ
उम
बिदिब्ला दिनै बे टपिकनि सायाव बेसिमानो जाबाय आरोना
औ औ इउनाव लोगों मोनफिनगोन
मा होनदों नोंथां?
इयुनाव लोगो मोनफिनगोन गोबां बाथ्रा सावरायनो थाखाय।
औ दे नोंथां।
औ